ओं खोनादोंना?
नोंथाङा खालामदों होनब्ला
औ आं बिदिनो दङ नोंथां, बिदिनो जिरायलालायनाय दङ नोंथां।
औ।
नोंथाङा मामोन मानि थाखाय जानाया जाथाखै नोंथां एसे
अ नोंथांनो माने आं मोनसे टपिक लानासो सावरायनो कल हमनाय जादोंमोन नोंथां दिनै। नोंथाङा बिजि नं औ। नोंथाङा बिजि नंखायादा।
नङा नोंथां फ्रियैनो दं।
होमबा नोंथाङा आंनो जे जोंनि मिथिंगायाव जे गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां मोनो बिदिनो हाजो फआवबो दस्रा बायदि रोखोमनि बिफां हायेनाव दस्रा बायदि रोखोमनि बिफां होमबा नोंथाङा आंनि बे हायेनाव जा जोंनि औवामोन मानोना बे औवानि बागै एसे फोरमायहरनो हागोन नामा जे औवाजों मा मा रोखोमनि आगजु आयला बानायोबा औवाया मा मायै मदद होयो जों बिदिनो सोलिबाय थानाय सम संसार समाजाव बिनि बागै एसे फोरमायहरदो नोंथां।
अ नोंथां दे आंबो खोन खोनासंनो हागोन नोंथाङा
औ।
औआनै बागैसेै आं खोन्थाहरनो थान दे नोंथांनो औवाया जाहैबाय। मोनसे मिथिंगायारि सम्पद
औ
जाय जों औवाखौ जोङो बिदिनो न' न' बानायनायानो होन दालां बानायनाया होन बायदि बिथिङाव बायनाय जायो। गिबियाव जोङो न' बानायनायाव बाहायो औवाखौ, बिदिनो औवाजों जोङो जेब्ला न' बानाय नङ अब्ला जों खुन्था दानगोन आरो खुन्थाइ दानखांनायनि उनाव खुन्थाजों मोनसे न' बानायनो थाखाय जोङो औवाखौनो बाहाय जोबनो हाजोबा जायनि जाहोनाव जोङो थिंनि गोनांबो जायो, उखुम खालामनो थाखाय।
नोंगौ नोंथां।
जाहाथे जोङो मोजाङै गुबुन जिब जुनारानो होन साननि बिथिङावनो होन अखानि बिथिङावनो होन बेखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जोङो थिं बाहायनाय जायो औवाआयानो औवाजोंनो जोङो खुन्दा बानायगोन इन्जुर बानायगोन खामि सिन खावनानै बिदिनो न' गंसे बानायगोन आरो आरो जोङो बेखौ गुबुन बिथिं जेरै आर सि सि बायदि इसिमिटारि न' बानायनो थाखाय
औवानि गोनांथि जायो।
बेयावबो औवाखौनो बाहायनाय जायो।
नंगौनोंथां।
औवाजों जोङो बायदि मैया खालामनो हायो जेरै खबाइ होन जेखायानो होन बायदि बिथिङाव हेबनो हायो औवाखौ।
औ।
औवायानो मिथिंगानि सम्फद नालाय मिथिंगाजों बानाय जाखानाय बेनिखायनो जोङो औवाखौ गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायनो हायो आरो। जेरै लामानि बिथिङावनो होन जेब्ला लामाया दै दै बानाजों बायफ्लङो अब्ला जोङो बे दैसाजों थांनो थाखाय औवानि दालां बाहायनाय जायो गामियारि ओनसोलाव आरो
बिदिनो गुबुन बिथिङाव हासि बानायो लेखा बानायो जेरै बहि दारिमिनारि बिथिङाव लांनानै जेब्लाबखौ बिदिनो
मेसिन एबा इन्जिनफोरजों मोजाङै मोजां सैलाय सैलि दानस' दानस' बाहायनानै बिदिनो बायदि बिथिङाव लेखा बिलाइ बहि बायदि बाय जि बानायनाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओम औवायानो जोंखौ बुहुद सहाय खालामा थांना माने जो-जोंनि जिउ सम्फद महरै
औ होनबा नोंथांमोननाव औवा दंसोगारो नामा नोंथां?
अ नोंथां जोंनियावथ' औवा दंना दंसो दंसोगारो। दा गुबुन बिथिङाव जोङो औवाखौ फाननानै रांबो खामायो आरो।
औ।
गुबुन गुबुन बिदिनो जायगायाव
हेलौ नोंथां। हेलौ।
न'खर दानाय जायो आरो जोंनि नांगौनि नांगौ बिथिंखौ सुफुंनो हायोना रांजोंनो बायदि बायदि गाननाय होन जोमनाय होन जानाय लोंनाय होन बिदि बिथिङाव जोङो रांजोंनो सुफुंनो हायो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा जोब
ओम ओं नोंथां खोनादों नो नों बिनि बागै एसे सावरायनो हाबावगोमोन नामा? नलेज होनो हागोन नामा? दे बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायहरनो
औ। नोंथाङादि आगोलाव बुंलांजोबखाबाय जे औवाया मा मा खामानि होयो जोंनि जिउ थांना थानायाव जोबोद सहाय होयो होनना मानो होनोब्ला औवाया मो मोनसे दंफांल' नङा बे माने जोबोद बेसेन गोसा फांसे दंफां अबा जोंनो जोंनि बे खावसे खामानिया जाफ्रामजोबो होननानै बुंजायो नोंथां। मानो होनोब्ला फिफांफोरनि मादाव बेसेन गोसा बेसेन गोसा फिफांफोरनि मादाव औवायाबो फांसे आरो औवाया जोंनो थांना थानायाव सोर सहाय लुबैनाय बेल' नङा औवाया जोंनिखा सिख्ला खामानियाव फैयो जेरै बायदिसिना रोखोमनि जों ना गुरनो थाखाय जेखाय खबाइ बायदिसिना रोखोमनि नांगौ जायो होमब्ला जों बेफोरखौ औवाजों बानायनो हायो आरो बिदिनो जों ना सानो थाखाय खखा सेन बायदिसिना नांगौ जायो जों बेखौबो औवाजो जों मोननो हायो आरो जोंनि सोलिबाय थानाय समावहाय न' बां लुनाय आरिफोराव माने औवाया जोबोद सहाय खालामो। औवाजोंनो जोंनि न'फोरा जाफ्रामजोबो होनजायो नोंथां आरो औवाजोंनो जों गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन फिथाइ सामथाइ गोजौ गोजौआव थानाय हाननाय बायदिसिना जेरै थाइजौ नारें जुमब्रा गय फिथाइ बायदिसिना नारेंखल बेफोर हाननायाव माने औवाया जोबोद सहाय होयो नोंथां औवाजोंसो माने जों बेफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ हाननानै मोनजायो आरो गुबुन द ओ बिफांफोरजों बेफोर औ हाननायनि सुबिदा गैया नोंथां मानो होनोब्ला औवाया एरैजोंबो जाबाय गोलाव जाबाय दालाय गैया हौवाना माने जोबोद मोजां सहाय होयो औवाया जोंखौ आरो नोंथाङा जे बुंदों दालां बानायनायावबो औवाया जोंखौ मदद खालामो नोंगौ नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों माने खायसे जायगायावथ' जों बिदिनो फाक्का बा सिमेन्ट बायदिसिनानि दाम गोसा दालां बानायनो हाया जायो बे बायदि जायगायाव माने जों औवाजोंनो दालां बानायनानै माने गारि खारनाय बा मथर खारनायनि थाखाय थाबायनो थाखाय माने राहा खालामनांगौ जायो नोंथां औ
आं
आरो औवाया जोंनो बेरा महरै जोंनि बिदिनो सोरगिदिं न' बेंथेनायाव बेरा महरैबो खामानि होयो। आरो जों माने न'खरफोराव गोरिब न'खरफोर बा बिदिनो जानो गैयै न'खरफोराव जों औवा फाननानैहाय माने गोबां रां खामायनानै न'खर सुंथानो हायो आरो औवाया नोंथाङा जे बुंदों लेखा बिलाइ खालामो नंगौ औवाजों माने गोदो गोदोहायनो औवाखौ माने बुदाम बिलाइ बिुदाम बोरैबा बोरैब आ खायदा बाहायनानै लेखा बिलाइ दिरुननाय गोदोहायनो माने दाखलै जायगायाव बिदिनो थिन जायगायाव थिन होननाय मोनसे जायगायाव माबानानै सोमजिदों दा माने औवाजोंनो लेखा बिलाइ दिरुननाय खामानिया दासिमबो सोलियो आरो नोंथां बिदिनो जों औवायावहाय औवानि फिथा औवा हासुंफोराव माने फिथा सङो औवानि फिथाबो मागो दमासि बायदिफोराव आरो जों औवानि औवा मेवाइखौ जानोबो हायो जाय माने जोंनि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै अनला दालि बायदिसिनाफोरजों औवा मेवाया गोथाव जायो आरो जों औवा मेवाइखौ गोखै खालामनानैबो फानो आरोना नोंथां। बिदिनो गोबां खामानियाव सहाय होयो आरो औवाया जोंनि बिदिनो जों गिदिर गिदिर बिल्डिं आर सि सि बायदिसिना न' लुनो थाखायब्लाबो जोंनो औवाखौ नांखाथारगौ जायो आरोना नोंथां आरो बिदिनो जोंनि सान्द्रि जेखाइ बायदिसिना बानायनाय सान्द्रि सान्दांगा आरदिसिना गोबां खामानि माल मुवा बानायनायावनो माने औवाया जोंखौ बिराद हेफाजाब होबोदों नोंथां औवाया माने जोंनि थांना थानायाव मोनसे अना बायदि मदद होबोदों आरोना नोंथां नोंथाङा आंनो औवाया जे जेनेबा बिदिनो गुबुन गुबुन आगजु आग्ला बाहाय बानायनो हायो होमबा नोंथाङा आंनो एसे खिन्थाबावनो हागोन नामा औवानि बागै
अ नोंथां एसे खोन्थाहरनो सानदों नोंथांनो
औ
जिहेतु जोंनि बे थांना थासानदियाव औवाया बहुद खामानि होयो।
औ
जाय जोंङो गुबुन गुबुन बिथिहा बिथिङावनो होन जेरै नोंथाङा एसे बुं मोजाङैनो बुंलांखादोंमोन होनोमब्लाबो एसे बुंनो सानदों।
औवाजों जोङो जेब्ला ओन्दै ओन्दै समाव एसे देरफुनाय समाव औवानि गारि साखा बानायनानै गेलेयोमोन। नोंथाङाथ' मिन्थिखानांगौ जानो हागौ?
औ नंगौ नोंथां।
जेब्ला जों ओन्दै सममोन अब्ला जोङो औवाजोंनो गेलेब्ला औवानि गारि साखाजोंनो बानायना
औ।
बिदि बिथिङावबो औवानि गारि जेब्ला जों मोसौजों मोसौ हालुवा मानैजों संग्रायो अब्ला जोङो मोसौ नि गारि बावनाय जायो गोदोनि दिनाव। मोसौ गारियानो होन बेयाव औवाखौनो बाहायनाय जायोमोन।
नंगौ नोंथां।
बिदिनो जेब्ला मागो दमासि जायो अब्ला जोङो औवानि बायदि बायदि
महर जाथाय होनानै औवाजोंनो हेबनानै बिदिनो बायदि बिथिंनि महर होयो मागो दमासिफोराव। औवायानो बुहुद खामानि होयो आरोना जोंनि बेजों जिउ जिउ थांना साथान्दियाव। जेब्लाय जोङो औवानि खारबार खालामो अब्ला जों बुहुद फैसा मोनो बिदिनो गुबुन हादोर
गुबुन रायजोआव पानहरो एबा गुबुन देसाव फानहरोब्ला गोबां बिबांनि रां मोनो।
औ।
औवानो मोनसे जाथियासि सम्पद आरो।
औ नंगौ नोंथां। औवाया माने गुबुन गुबुन रोखोमनि औवा थायोना औवा गुबै औवा थेरे औवा बुरखा माने औवा लायै औवासो खामानि फैयोना नोंथां बिदिनो।
औवा बिदिनो औवायाबो आरो गुबुन रायजोनि औवाया गुबुन गुबुन जायो आरोना।
औ नोंथां होनबा औ अखाबो हाबाय नोंथां होमबा सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां एसे बोथोरा बिदिनो जादों अखानि बोथोर नालाय। दे होमबा गोजोन्थों नोंथांनिसिम।
औ।